मोन
मा खालामदों? खोलोमबाय खुलुमबाय।
मा खालामदों?
ओरैनो दं। ओमफाय नों मा खालामदों?
आं एरनो दंस
ओरैनो दं अबाव दं?
औ
न'आवनो ना अ माइ गायदोंना गायाखै?
माइआ गायथ'वाखै
माइ गायथ'वासै
औहो
अहह
ओमफाय नोंसा गायबाय?
जोंहा एसे गायबाय।
अ
दै थानायखौ गायबाय ओमफाय अखा गैया नालायथो ओमफाय बाम्फ्रा दंफैयो आरो दै गैया बेयाव एसेस से दं होमबाबो गायजाया आरोना
जोहा अ मा मा माइ गायखो?
जोंहा जोंहा रन्जितसो गायदोंलै।
औ
जोंहा रनजित गायो माइब्रा जोसाफोरफोरखौ गायाखै आरो देग्लाय
औ
नोंसोरहा मा मा खोथिया फोदों
जों हानियाबो बे रन्जित बाहादोर होनोनो बेनिफ्राय माइब्रा खोथिया फुदों आरो ना गायथ'वाखै
औ अखा गैया नालायथो ना
देग्लाय अखा गैया
देग्लाय एकदमाराय खरां जाथारसिगोन नामा
मोन मिथिगला
सान्दोंआबो ओरैबायदि होदों माने मा होनगोन आरो ओरैबायदि सामदों गोसा ना बार दं ना मा दं ना औ अखायासो गैया मा होनगोन आरो
अखाया सानफ्रामबो सोगोमो होमबाबो फैया आरो ना
ओं अखा फैबा एकद ओमफ्राय गोसोआनो सान्ति मोनलायलायगोन बेखिनिखौबो गायना दोननो हाबाथाय गायना दोननो हाबा मोजां नांहैगोन आरो औ माने ओरैबायदि गोसाोसो रां नांगौमोन आरो गायना फिनो हाबा गैया दैयानो गैला फुख्रियावबो दैयानो गैला ना हगारना होदोंमोन देग्लाय जानोथाय सिन्था सो नांबायआरोना
मा होदों
फुख्रियाव ना होदों ओं बेयावबो माथो दैयानो गैला
अखायानो गैयाबा फुख्रि-यावलाय अवबाय थागोन सान्दोंङाल' होबाय थायो
माइ गायनायाबो मा जासिगोनथाय रानजोबबायसो खोमा सब
बिदिनो अखा गैयाबा रानजोबनानै हाया गाव ओमफ्राय जोब्बाथ' गैला आरो बे माइ जानाय नंलासै आरो
ओं अखा गैयाबा गैला आरो देग्लाय ओंखाम मोनजानांगौआ आ गैला आरो
मोनजानो मोनजाननाय नंलाय आरो ना
औ राननासो थानांसिगोन देग्लाय एम्फौ लाथाबायदि लाथा थबना थानांगोन बिलाइ जानानै
बिदिनो जानांसिगोन आरो
अ' बिलाइ जानानै लाथा थबना थानो हानाय बाथ'मोन
मोजाङानो जागौमोन ना
मोजाङानो जागौमोन माइ गायाबाबो जागौमोन
एम्फौबासो हागौमोन बिदि थानो दा मानसि जनम ला हादों नालाय अबाव थानो हागोन
बेनोथो जाबाय खोथाया ना होगार ना होदोमोन
बिनिफ्राय
बे नायाबो दा दै गैयाबा मा जागोन आरो दिखांनासो जाजोबनांसिगोन आरो
औ दुगैयाबा इदिनो आरो थासिगोन आरो अखा हाबाथाय देरसिगोन नंडा होनबा?
ओं।
ओमफ्राय नोंसोरा ना हागाराखै फुख्रियाव?
देग्लाय ना हगाराखै।
ओं सिगांनो दं खमा सागे?
सिगांनि मासे मानै दं आरो बि बुरजा गैया आरो।
अ दे गिदिर जादोंना जायाखै?
गिदिर माने बिदिनो आरो हासि थाइथाम बिदि जानाय आरो।
औ है जानो थांनांगोन होनबा नाखौ।
फैबानो जाबाय।
ओ लकेल ना जाना बिराद मोजां नाङोलै आहा।
उम लकेल ना जानाया गोथाव आरो बायना जानाय निफ्राय साबसिन आरो ना।
अ बायना जानायनिफ्राय माने गोथाव जायो आरो। गावनि फुख्रियाव फिसिनाय नाया बिराद गोथाव जाखायो आरो।
औ तेसखा आरो सा साब साब लायफैनाय बास बिदि गोजाननिफ्राय लाबोनाय नायालाय अबाव बेसेबां दैनि ना बे उम गोथाव जाया आरो।
ओं एकदमारे थाजा थाजा दिखांनानै आरो। एयावना जानायासो गोथाव जायो दा।
ओम।
न' खाथियानो आब' मोनहा दै सा नासो माइ गायगासिनो दं ओमफ्राय आब'मोननाव ना फानगोन ना फानाथाय दा थांनांगोन सानदों मा जायो?
औ दै सारनानै माइ गायगासिनो आरोना?
अ अखा गैया नालायथो सबबो दै सारनानै माइ गायगासिनो दङ।
उम। देग्लाय मा जागोनथाय! उम बेनिफ्राय आब'आलाय मा खालामदों?
आब'आ आब'आ दङ बिबार गायगासिनो दङ बियो।
बा सान्दुं गोसायाव बिबार गायदों आरो ना?
अ माने एसे गाज्रि जाबाय नालाय बिसोरखौ दानना गारदों। एसे काटिं खालामदों आरो ओमफाय गायना होदों मोजां मोजांखौ आरो।
अ।
माबायाव बालथिंयाव।
बालथिङाव?
ओं। माने एसे काटिं खालामना होबा मोजां नुयो नालाय।
औ।
भिडिअ बानायनांगौ ना फट' लानांगौ ना एसे दडान्स खालामनांगौ।
मोसाबायनां
मोसानांगौ ओं। मोसानो थाखाय जागायाबो एसे क्लियार जानांगोन ना।
औ।
उम। ओरैनो दं। दखान थाङो बाजै? दखान थाङो? अ। बारलांदो एसे एसे औ आं लामा एसे जिरायना दंहैयोमोन माने बेयाव एसे बारफैदों आर ना
अ लामाफ्राव जिरायबाथाय दंफां सिङाव जिरायबथाय थाय गोसो बार फैयो आरो
ओं बिराद गरम माने न'आव थानो हाया ओरैबायदि सानदों ओमफ्राय जोंना लामायाव एसे एसे फैदों आर ना बार।
औ लामायाव दंफां सिङाव थांबाथाय आरो हा?
औ दंफां सिङाव एसे सायनायाव आरो
ओंखाम जाखांबाय दहायनो?
अ मा ओंख्रि?
आलु बेनिफ्राय खुमब्रा
वाव खोम्राजों हांस सुबिदा रं नांगौमोन हाखसो।
हांसो गैयाना।
बिराद गोथाव जागौमोन हांसो थाबाथाय नों हांसो बेदर होनबथाय' दानो सहैसिगौमोन आं नोंस्रानाव।
हांसो गैयाना दा जाबाय आरो बिदिनो।
ओम।
ओमफाय नोंसोरना
जोंहा अमा बेदर। अमा बेदर ओमफाय आरो
मैखोम ओमफाय मैथा ओमफाय जेबो गैया जोंना।
बे मैखोना जिगाबनि ना?
जिगाबनि?
औ
जिगाबनि ओंखारो ओंखारबाय थायो बिराद गोथाव जायो आरोना बेयो जानो।
उम उम जोंहानिबो अंखारदोंमोन आरो ना।
अ
ओमफाय आं खायासै आरो आर' इमाबायाव
मानो
औवा औवा हा औवा बारियाव ओंखारदोंमोन आरो।
नों जाया आरो ना?
जायो आरोना जाबाबो माने एसे जायगाखौ मोजां मोनासै आरो ना आं बेनि थाखाय खायासै आरो।
ए। आंथ' बिराद मोजां मोनखायो। ओम।
दाखालि सानसे जाबाय आरो।
उम। माने जागाया साफा नङा आरोना?
अ साफा माने औवा जिंसिं गारनाय दं आरो ना।
अ
बेनिफ्राय आं खानव बाबाय आरो बिदिनो है थाम्फै अरो ना।
अ थाम्फै अरो जोंना सानदों नाङो माने। खो आंनो माबा गारना दोन्दोंमोन आरो ना। लाफा जानो थाखायनो ओमफाय। बेनो माने दं आरो दुइ बोसोर तिन बोसोरानो जाबाय खोमा बे। बिदिनो दं आरो ओमफाय जवा बोसोरनिफ्राय जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय। देग्लायबो जादों ओमफाय माने जागासिनो दं आरो देग्लायबो मोनजागासिनो दं। आंथ' गोथाव मोनखायो जाबाय थायो जोंहा मालाबा अमा बेदरजोंबो जायो मालाबा दाउ बेदरजों जोंबो जायो
अ जाबाय थानो मोजाङानो बेयो गोथाव नाङो होमबाबो आरो जोंहाना अंखारानो माथो
उम अखा हाबा ओंखारगोन अखा हानानै एसे सानदुं हबा बारा ओंखारो नामा
औय बिदिनो गरमाव ओंखारोना।
ओं गरमबो ओंखारो दा माने अखल सान्दुं सान्दुंल' जागासिनो दंना बेनिखाय माने एसे खम खम ओंखारगासिनो दं आरो
अ अखा हांगौ बेनिफ्राय सान्दुं होनांगौ
अ ए होनोमबाथो होननो नांला आरो जानो हायो बायदि जि बुरजा बुरजा ओंखारो नहय
औ
जि मोजां नांखायो
बेदर जायाबाबो जायोहाय बेखो मोनबा
औ बेखौ मोनबाथाय बेदर नांला आरो
मोजाङै एवनांगौ उम मोजांनो थाव बुरजा होनानै एवनांगौ ओमफाय जाबाय थादो आरो
ओमफाय नोङो मा खामानि मावगासिनो दं दासान्दि
दासान्दि दिनैनिफ्राय जि दानो स्टार्ट खालामदों आरो ना
जि दादों मा जि दादों नोङो
नागाजि नागा मेख्ला
अ माबायदि दायो बिखो
बेखौ बिदि जिरायनानै दायो आरोना बेनिफ्राय बे जानजायाव लानांगौ आरो दिरुं खानानै ओमफाय स्टेेन दं आरो ना
माने जानजायाव माबायदि लागोन बिख ना जानजाय लानानै
माजों दागोन।
बे दाग्रा दं दाग्रा दं आरोना मोनसे
बिदि दाब्लनिहाय माबा दं आरोोना बानायना लायो आरो दा बेजोंनो दालांबाय थासिगोन आरोना
आंथ' दाना मोनफेराखैलै दानोबो रोङा आङो।
सिखायबानो रोंगोन आरो
बानो रोंगोन ना
औ
हागोन खोमा हानायाथ' आं खनसेबो दाखेराखै जे आरो दानायखौबो नुवाखै माबायदि दायो।
जोंहानि फैबा नुगोन।
नोंसाना थांनांगौथ'